नोंथां
हेलो नोंथां औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथांनो आङो कल हरनायनि जाहोनानो मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन
औ नोंथां
नोंथां नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां थारैनो आं बे समाव दा ओरैनोसो दंथ'यो
अब्ला आङो नोंथांनो टपिकखौ आङो जागायनोसै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव अनला ओंख्रिनि गोहोम खोख्लैनाय बिनि सायावहाय आङो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां जोबोद मोजां आयदा
अब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां अब्ला खौहाय बर' समाजा माबायदि जायगा मोनदों आरो बे अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो आरो बेखौहाय मा माबायदि ओ आदब खान्थि दोरोङारि हिसाबै संनाय जायो बेखौ आङो बुंग्रोनोसै
औ नोंथां थारैनो
सिगां मा अनलाखौहाय जोङो संनो थाखाय अबा अनला ओंख्रिखौ जोङो संनो थाखाय मा खालामोमोन सिगां माइरंखौहाय दैयावहाय सोंहाबनानै लाग्रोनाय जायोमोन एसे आधा घन्टा बा ओ से घन्टा बेफोरबायदि सोमहरनानै लानानै बेखौहाय आरो बे समा जायोब्ला मा खालामो बे माइरंखौ बोखांनानै एबा खेरखाफ्रावहाय फोरानस्र'नाय जायोमोन जाहाथे दैफोरा मो मोजाङै गसरो जाहाथे अनला देनायावहाय उवालफ्राव एबा दिखिफ्राव देनायावहाय जाहाथे सिथाबा बेनिखायनो बेफोरबायदि फोरानस्र'नानै लानानै देनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जोङो जे ना बांसिनै जोङो बे अनला देनायखौ जोङो दिखि एबा उवालावनो बांसिनै गेनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो जोंङो जेब्लानाखि जोङो अन गुन्दैखौ जोङो देनानै लाखाङो अब्ला जोङो अनला ओंख्रि जोङो संनो आखायाव लायो जेरैहाय जों अनला ओंख्रि संनायावहाय जोङो गोदोनि ओंख्रि हिसाबै जोङो बेवहाय मा बांसिनैहाय जेरैहाय ना फिसाजों जानाय एबा जोङो औवा मेवाजों जानाय आरो जोङो बेफोरबाय बेफोरबायदि अनला ओंख्रि संनाय समावहाय मा खालामोमोन सोरबाबा एसे बासखा बिबार एबा ओ बेफोरबायदि होनानै आराम खाथिखाथो आराम जानो मोजांनि थाखाय जोङो बेखौहाय बाहायनाय जायो। आरो जों अनला अनला ओंख्रिखौ आरो गोथावसिन खालामनो थाखाय मानो बर'फोरा मा खालामो गोदोहाय खारै जाय खारै बेखौहाय होनानैहाय जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। जोङो बांसिनै जोङो अनला ओंख्रिया गोहोम खोख्लैदों होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाजनि जे हाथासुनि हाबा बे हाथासुनि हाबायाव हाथासुनि हाबायावहाय बांसिनै गोहोम खोलैनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय हाबा जानो थाखाय जोङो हाथासुनि हाबा खुङो बे हाथासुनि हाबायावहाय अनला ओंख्रिया गोबां जोङो जायगा मोननो हादों दिनै अनला ओंख्रि गैयाबानो हाबाासुनि हाबा खुंनाया जाया जोङो बेखौ बुंनो हायो। जेरै बेहा हाथासुनि हाबायावहाय हिनजाव गोदानखौ एसेब्लाबो अन गुन्दैखौ देहोनाय जायो आरो बेखौहाय संहोनाय जायो बे हाथासुनिनि हा हाबानि जे अनला ओंख्रि सङो बे अनला ओंख्रिखौ हालदै होनायखौ जोङो नुनो मोना। माखासे मस्ला मस्लि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोना आरो बेवहाय माखासे दाउफोरजों जोङो संनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो जोङो हाथासुनियावहाय बे अनला ओंख्रिखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो दिनै जोंनि जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि बे मुगायावहाय जोङो अनला ओंख्रियाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोहोम एबा बिफाव लादों होननानै जोङो बुंनो हायो नाथाय आथिखाल मुगायाव मा खालामो जोङो अनला ओ ओंख्रिखौहाय जोङो संनो थाखाय जोङो माखासे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ नोंथां
बे सोलायनायखौ आं एसे बुंनोखै नोंथां। बे सोलाय सोलायनायानो जाहैबाय जोङो जे अनला देनायनिफ्राय लानानै संनायसिम जोङो अनला देनायावहाय जोङो गोदोनि समावहाय जे दिंखि एबा उवालखौ जोङो देनाय जायोमोन। अन गुन्दै खालामनो थाखाय नाथाय आथिखाल मुगायाव मा खम सम नि गेजेरावनो जोङो मिक्सार मेचिन एबा ग्राइडार मेचिनफ्राव होनानै अन गुन्दै खालामना लानाय जायो आरो जोङो मा गोदोहाय अनला ओंख्रि संनाय समाव मा खालामोमोन जोङो दैफोरखौ ग्लाब ग्लाब गोदौनानै जोङो अन गुन्दैखौ आं आखाइजों फ्रि फ्रि फ्रि होनानै जोङो बे खौ एरोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मा खालामो ओ मोजाङै थाब एबा गथा दासाथों होननानै मा खालामो बिथांमोना सिगाङावनो दैजों गलायना लानानै खेबसेनो जे सारायनि दैया गोदौवो अब्ला बेयाव होसननानै होसननानै संनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नाथाय गोदोनि समाव मा खालामोमोन जोंनि बर' आइजो एबा बिमाफोरा मानि बिथांमोना दै फोरखौहाय मोजाङै ख्लाब ख्लाब फुदुंनानै दैया दुङोब्ला बे खौहाय अन गुन्दैखौहाय आखाइजों फ्रि फ्रि फ्रि होनानैसो संनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो बेफोरखौबो जोङो सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो मा खालामबावो आथिखाल मुगायाव मा ग्राइडार आरो मिक्सार मेसिन गैयाब्ला जेनाखि जोङो बाथोन देयो जोङो बे बाथाय देग्रा जे जोङो थफसि होननानै बुङो बेफोरबायदि थबसियावबो जोङो अन गुन्दै खालामना लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जोङो मा खालाम खालामबावो जों गोदोनि समाव जोङो ना फिसाबा औवा मेवा बेफोरबायदिजोंसो जों बांसिनै जानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय आथिखाल मुगायाव मा खालामो अमा बेदर सोरबाबा ए एम्फौ दाउ बेदर बेफोरबायदि नाङा रोखोम बेदर दावदरफोरजों संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेखायनो जोङो बुंनांगोनदि दासिमाव जोङो माखासे जोङो माखासे दोरोङारिआबो दङ माखासे सोलायनायबो जोङो नुनो मोननाय जायो थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदियैनो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदियै संनाय जायो आरो अनला ओंख्रि खमाव बेबायदियै बाहायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां ओ नोंथाङानो अनला ओंख्रिनि जि दोरोङारि संनाय आरो सोलायनाय बेनि सोमोन्दै मोजाङै बुंबोखाबाय बेनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर ओ समाव आङो जोंनि ओनसोलावहाय जे अनला ओंख्रियाव माने माबायदि सोलायनाय फैदों बा दोरोङारि अनलाफोरखौ माबायदि जायोमोन बेनि सायाव एसे सुंदयै फोरमाय नोंथ'लाबाय सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जों गुबैयै जे बे आथिखालावहाय बिगियाननि मुगायाव जे दिहुनजानाय मिक्सार ग्राइन्डार बेखौ बाहायनानै जों आथिखालावहाय माइरंखौ अन गुन्दै खालामनायखौ नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो गोदोनि जोंनि जि दोरोङारि अनला ओंख्रि संनाय दा बे दोरोङारि अनला ओंख्रि संनायाव जोङो बेबायदि हालदै बेखौ बाहायनाय नुवामोन थाव बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोना नुवामोन नाथाय आथिखालाव जोंनि बर' आइजोफोरा मा खालामसै बेखौ गोथावसिन जायो होननानै बेवहाय जि माने मस्ला मस्लि बा थाव बेफोरखौ बाहायनाय नुसै बेबायदिनो जों खायसेफोरखौहाय अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ थावजोंल' संनानै जानायखौबो नुनो मोनो ओ बे जोंनि माने गेजेराव सोलायनाय होननानै बुंनो ओ हायो। ओ आरो बेनि सोलायै ओ जे जों अनला ओंख्रियाव गुबैयै अनला ओंख्रिनि गुबै मुवायानो जाबाय खारै ओ बेनि जायगायाव जोङो आथिखालावहाय सदा ओ बेखौ खौसो ओ बाहायनाय बांसिन नुनो मोनसै। मानो होनब्ला ओ खारै जिननाया जिरनायखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा आथिखालाव जोबोद गोब्राब खामानि ओ साननानै लायै जानो हागौ ओ बेनि थाखायनो जों हाथाय बाजारावहाय बा ओ खाथिनि गलाफ्रावहाय गोरलैयैनो मोननो हानाय बे सदाखौहाय बाहायदों जानो हागौ।
उम बेबायदिनो औ औ नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि हारि हाथासुनि हाबाफ्रावबो ओ बे अनला ओंख्रि ओ बेखौ जों गोदोनि समावहाय ओ बे ओ जायबा ओ हालदै होनो बे हालदैफोरखौहाय बाहायनाय नुवामोन। नाथायबा आथिखालावहाय बे अनला ओंख्रिनि ओ कालार ओ बे गाबखौ मोजां नुहोनो थाखाय आथिखालाव जों बे हालदैखौबो बाहायनाय नुनो मोनसै। गोदोनि समावबा नाथाय जों बेफोरनि बाहायथिखौ नुनो मोनामोन ओ जों दोरोङारि भाबैनो ओ बेबायदि खारै होनानै बा बायदिसिना जोंनि बे मस्ला हारिनि बिफा ओ ओ मोदोमग्रा मस्ला हारिनि लाइफांफोर जेरै हाय ओ मा होनो औ ओ जेरैहाय गंगार धुन्दिया औ ओ बेबायदि दुन्दिया ओ बेफोरबायदिखौसो होनानै जों मोदोम फ्रु गोथावै संना जानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव गोदोनि रुजुनायनि गोदोनि जि अनला ओंख्रि दोरोङारि संनाय आथिखालनि जि अनला ओंख्रि संनाय बेनि गेजेराव जोबोद सोलायबाय आरो थावनायावबो जों फाराग खौ नुनो मोनदों होननानै बुंनो हायो।
ओ बिब्दिब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय
नंगौ नोंथां निस्सय ओ समा जाना फैबाय बिदिब्ला जोङो उननि समफ्राव जोङो लोगो मोनलायफिनसिगोन नोंथां। जोबोर गो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोनथोंसै।
औ नोंथां गोजोनथोंसै।